खादोंना नोंथाङा?
खोनायाखिसै आरो नोंथां औ औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
औ औ दा मा खालामगासिनो दं नोंथाङालाय‌‌?
दा मा खालामासिनो दं नोंथांआलाइ‌? अ नै आं ओरैनो जिरनानै दंथ'यो दायो ओरैनो अंसाय हायाव। अ नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला नोंथांजों मोननैसो बाथ्रानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथाङा मा सानो? औ सावरायजागोन नोंथां सावरायनायालाय।
अ
अ औ
ओ‌ बिदिबा‌ नोंथां ‌।
ओ बिदिल्बा नोंथाङा औ
जोंनाथ'
जोंनाथ' गामियारि ओनसोल जोंनाथ' दा गामियारि ओनसोल नङा होमबा औ औ नंगौ।
दा‌ जोंङो नोंथांनाव आं सोंनो नागिरनाय बेनो गामियारि ओनसोल आरो टाउनारि ओनसोल।
टाउनारि ओनसोल बिनि फारागथिफोरनि बागै एसे‌ फोरमायगोन नामा नोंथाङा? अ हायो नोंना हागोन।
दे नोंथांआ एसे फोरमायनानै होनायसाय‌।
फोरमायनानै होनोसै दा नोंथां नोंथाङा सोंनाय बायदि जेन'बा जोंहा गामियारि ओनसोल आरो सोहोरारि ओनसोलनि स हथायाव माखासे फारागथिफोरखौ जों नाहरोब्ला जों नुहुरो जे गोबां फारागथिखौ नुहुरो थेवब्लाबो नोंथाङा आङो आंनि जि मोनदांथि आं बेखौल' बुंनो हागोन माने एथबां मानि गोथौयै थोरिया मानानि खोथाफोरखौ आं बांद्राय मिथिजोबाबो जानो हागौ जा एसे मिनथियो बेखौनो बुंलांनोसै आं नोंथां।
औ नों
औ औ दा बिदिब्ला नों नोंथां जोंहा गामि आरो सोहोर बागै -बागै बिनि गेजेराव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां फाराग बेखौ जों नुनो मोनो। दा बिनि गेजेराव जोङो माखासे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा होनो सोहोरारि ओनसोलाव माने बिफां- लाइफांखौनो खोब खम नुयो आरो ना औ मानो होनोब्ला बेवहाय माने सोहोर सोहोर जानाय लोगो लोगो जोंहा बेवहाय गोबां गलाफोर थागोन बेवहाय गिदिर गिदिर हस्पिटेल थागोन। ओ दखान थागोन बिदिनो हटेल थागोन बायदि बायद दिर माने फालांगिजों बुंफबनाय जागोन आरो ना नोंथां बे सोहोरा। नोगोरा माने मा होनो ओ फालांगिजोंनो बुंफबनानै थानाय जागोन आरो बे ओनसोला बा जायगाया ओ बे जायगायाव माने जोंहा गोबां बिदुं बिदुंजों माने बिदुं सोमजियो आरोना बेबायदि जायगायाव। गोबां गरम बिदुंखौ जों मोननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बेवहाय जि जों उम अक्सिजेन हां लायो बेवहाय जोंहा गुबुंले अक्सिजेनखौनो जोङो हां लानो गोनां जायो होननानैबो बुंनो हायो बोरैबा बुंनो थाङोब्ला औ ओं मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो ओ टाउन सोहोर ओनसोलाव हाय जों नुयो जे गोबां गारि गुरा म टर खारो बिनिफ्राय गोबां उखुन्दै ओंखारो। बेवहाय गंसे गंनैल' गारि खारा नोंथां गोबां रोखोमनि गोबां गार आरो खायफा खायफानि ओ जेन'बा गारिब फुराना गोदोनि गारि बोराइ बेफोर बायदियाथ' जेन'बा इन्जिन ब्लक थांनाय बायदि थांनायफोर थायो दा बैफोर बायदिनिफायथ' गोबां उखुन्दै खुयो जोंहा दा बैफोर उखुन्दै खुनाया जोंनि नै बे गोग्गो माने बारहावाजों माने गोरोबफाना थायो आरो दा गोरोबफानाय लोगो लोगो जोंहा गुबुंले जाखाथारो। दा बैफोरबायदि गुबुंले बारहावाखौनो माने सोहोराव थाग्रा माखास से सुबुंफोरा ओ हां लानोनि थायो आरोना दा बैफोर लाना थांनायनि गेजेराव बांद्राय बिसोरो बेबायदि सोहोराव थानायफोरा माने एसे देहायारि लोरबांथिखौनो नुनो मोनो आरो ओ मा होनो गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव फारागथि नायोब्ला
औ
जोंहा आरो बिदिनो बुंनो हागोन जे जोंहा सोहोरारि माने सोहोराव बा नोगोराव जोंहा गोबां दैनि दैनि फ्रब्लेम बायदिफोरखौ जों नुनोबो मोनो आरो ना नोंथां? आरो बिदिनो जोंहा दाउ अमा फिसिनानै फार्मिं खालामनानै ओ मा होनो रांखावरि आरजिनोबो जोंहा एसे दिस्टाब जायो आरो नोगोरारि ओनसोलफोरावहाय।
औ औ
औ औ दा जोंहा बिदिनो माखासे बिथिङाव मोजां खोब मोजां सोहोरारि ओनसोलाबो नोंगौ
औ
ओ जोंहा बायदि ओ हान्था मेलानि बिथिङावनो जा बायदि रोखोम जिन'बा ओ टेकनिकेलानो टेकनिकेल प्रब्लेम बा बायदि इसुफोर मोनोब्ला जोङो ओ सोहोरारि सोहोरावनो जों थांनानै बेखौ सल्भ खालामनांगौ जायो आरो दा बेफोरनि बिथ माने सोहोरनि सोराव थाग्राफोरा माने थाब गावनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना लानो हानायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोबा सोहोराव बांसिन एसेब्लाबो रोंगौथि गोनां सुबुंफोरासो थायो।
दा जोङो बुंनो हाग जोंनि गामि ओनसोलाबो बुहुत मोजां माने गा मानिफाय ओ नोगोरनि फाय जोंनि ओनसोला थानो जोबोर मोजां होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला जोंहा जोंनि जि बे गामियारि ओनसोलाव ओ दै जिरि जिरि स्राय स्राय बोहैनाय दैमा। सेर सेर बिफां लाइफां थागोन बैफोराव जोङो थान्दा थाजिमै ओ गावनि मा - खासे मेंनाय देहाखौ लानानै जिरायनानै जोङो गावखौनो गोजोन थान्दाबो लानो हायो। आरो बेवहाय जोंहा। ओ माने गोबां गारि मथर खारनायखौ जों नुनो मोना बेवहाय खम बिबांनि गारि मथर। खारो बिनिखायनो जोंहा पलिुसन खम ओ गोग्गो आबहावानि गोग्गो आब। हावाखौ जों माने मोनो आरो जोङो। साफा अक्सिजेन लानानै जोङो थाजिम थाग्रा थानो हायो आरो। बिफां लाइफांआबो जोंहा गोबां थायो ओ मा होनो सोहोर नोगोर माने मा होनो। ओ गामियारि ओनसोलावहाय आरो बिदिनो जोंहा। फ्राय मा होनो फालांगिनि बिथिङावबो माने। माने फार्मिं बायदिना खालामनानै जोङो गामियारि ओनसोलावहाय। खालाम खालामनो हायो आरो बेफोर फा-फालांगिफोरखौहाय। मानो होनोबा ओ जोंहा गामियारि ओनसोलाव गोबां गुवार गुवार जायगाफोरा ओरैनो थायो बैफोराव माने आबाद। खेथि बायदि फार्मिं बायदिफोरखौ खालामनानै रां आरजिनो हायो बेखौ नुहुरो आरो।
ओ। दा बेनोसै माने गासैबो बिथिङावनो मोजां आरो गाज्रिथ' थाखायो नङा होमबा नोंथां? औ औ दा नोंथाङाबो एसे नोंथांनि मोनदांथि बायदि गामि आरो। बे ओनसोल आरो नोगोरारि ओनसोलनि गेजेराव फारागथिफोरखौ फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? औ हागोन नोंथां औ। नोंथाङाथ' गामियारि आरो। सहरारि बा नोगोरारि टाउननि फारथिखौ मोजाङै। फोरमायनानै होबाय आंनो औ। दायो आं नोंथाङा मिथिफिननो लुबैनाय हिसाबै आंबो एसे फोरमायना होनो सानबाय। नु ओ‌ नोंथां जोंहाथ'। टाउन आरो गामिजों हा आरो अख्रांनि फारागखा नोंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नङा होमबा? औ नंगौ मानो होनब्ला जों। गामियारि ओनसोला जेरैबायदि आरो सहर ओनसोला बेबायदि नङा जायो। जों गुबैयै बुंनो थाङोब्ला मोननै। ओ एखेखौनो बुंनांगोन। औ मानो होनब्ला दिनै टाउनारि ओनसोल होननानै बुङोब्ला जै बेवहाय। गिदिर गिदिर गारिफोर थानायखौ जों नुनो मोनो नोंगौ माने टाउनारि ओनसोला एसे। जायो आरोना औ माना बेवहाय गोबां सुबुं। मा होनो बिदिखौलाय कारि मथर थागोन खारनाय बिनि बेल दामनाय बायदि बायदि दावराव जों -
खोनानो मोनबाय थायो। जाउनाव जोङो सिरि थानायानो होमबाबो हाया जायो। आरो टाउन एरि।
टाउन एरियानि। औ जिथुनेखि बेबायदि थांलाय फैलाय गारि मथर आं बेफोरबायदि जोंनि गामि ओनसोलाव गैया मानोना गामि ओनसोलावहाय जोंहा। थांलाय फैलाय गारि मथरनि अनजिमाया खम। आरो निजोम सुदेम जायो। बेयावहाय जोंहा बिफां लाइफांफोरा गैया जायो टाउन ओनसोलाव गामियारि ओनसोलाव बिफां लाइफां जों बुंफबनाय।
गोजोन बारहावा बिराद जों मोजां
जों मोजां मोनो आरो औ नंगौ नोंथां दा जों टाउनाव बेफोरबायदि गोजोन बार जानो होनब्लाबो जों मोननाय जाया आरो बेबायदि बेनिखायनो जोंङो गामि ओनसोलखौ एसे साबसिन बुंनांगोन। जायफोरानोखि सोहोराव थाग्रा बैसोर बिसोरो जोंङो बांसिन गोरों गोराफोरा बांसिन थानो नागिरो मानोना जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुं फोरा बेफोराव थानो हानाय गोहो गैया। बेबायदि आरो दा गामियारि ओनसोलाव जोंना गामियारि ओनसोला बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ
गोबां बायदि बायदि जों बुंफबनाय जायो बेवहाय जोंङो गोसोबायदि जिब जुनाद आबाद जोंङो आबाद माव
आबाद मावनानै
जिब जुनार फिसिनानै जोंङो जिउ राहा लामाफोर गोबां नागिरना लानो हायो आरो। दा जोंना टाउन एरिया होनोब्लाथ' जोंना डाइरेक्ट बेबायदिनो
अ
जोंङो सरकारि साख्रिफोरनि गेजेरजोंल' थांनानै थानो गोनां जायो जोंना बेयावहाय जेबो आबाद आबाद जानो थाखाय जायगा गैया जायो मानोना बेयाव गिदिर गिदिर न'नि अनगायै जेबो गैया दा जोंङो टाउन एरियायाव जोंङो बांसिन गामियारि ओनसोलाव जेरै जों फाहामसालि फरायसालिफ्रा बांसिन खम जायो जोंना दिनै टाउन एरियायावनो बांसिन गोजौ फरायसालि जौमा फरायसालिफोर जोंना बांसिन बेयावनो थाजोबो। जेरै देहा फाहामसालिफ्राबो बेयावनो थायो जोंहा दिनै बेवहाय एग्रिकालचारनि बा आबादफोर आबादारिफोरनि गासिबो बेयावनो थाजोबनाय जायो आरोखि‌ गासिबो अफिसारफोरा जोंङो बेयावनो मोननाय जायो पुलिस थाना गासिखौबो नाथाय जों गामियारि ओनसोलाव जेबो बिदि गैया जों दिनै लोमजायोबा साजायोब्लाबो ओ जों मोनब्रबनो नागिरा बांसिन डाक्ट'रफोरखौ जोंङो टाउन एरियासिम फैनो गोनां
फैनो गोनां जायो बेबायदि गोबां फारागथि दं आरो टाउनारि ओनसोलफोर बा जोंनि गामियारि ओनसोल नंगौ नोंथां नंगौ टाउन एरिया जेब्लायबो गुदुंसिन जायो जोंनि गामियारि ओनसोला गुसु जायो मानोना जोंहा बिफां लाइफां थानायनि जाहोनाव औ नंगौ नंगौ आरैनोथ' जोंहा गामियारि ओनसोल टाउनारि ओनसोल होनोब्ला जों एसे आलादा आलादा औ जों टाउनारि ओनसोलाव बेबायदिनो खालि जों गारि मथरनि औ नंगौ औ गामियारियाव थाग्राफ्रा जोंना टाउनाव थानो सुखुलाया टाउनाव थाग्राफ्रा जोंना गामियाव थानो स्कुला बेबायदि जालायलायो आरो। औ नंगौ नोंथां नंगौ दा जोंङो मोनसे बारहावा जानो थाङोब्ला जोंङो बे जोंहा बिफांनि सिङाव जिरायोबानो गोजोन बारखौ मोनो। नाथाय जोंङो टाउन एरियायाव थायोब्ला जोंङो सानसे फांखानि गेजेरजोंनो बा एसिनि गेजेरजोंनो था जोंनि देहाफोरा लोरबां जालाङो आरो बेमारफोरखौ बिफां सिङाव थायो माने गामि ओनसोलाव। जोबोद मोजां आरोना बेनि बारहावाया निजोम। जोंना जेबो बेमार आजारनि जानांगौबो गैया। ओ बिदिबाथ' नोंथां जोङो फारागखौ जोङो रायलायनानै फोजोबनो हाया। नोंगौ नोंथां नोंगौ। जाखिनि रायलायदों आङो बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों। बेबायदि नोंथाङा आंनो दसे सम होनायनि थाखाय बिदिब्लाथाय जाहा समाबो जाखाबाय। औ औ। औ। जोङो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ जागोन नोंथां
औ दे नोंथां बिदिब्ला।
उनाव लोगो मोनसिगोन नोंथां।